हेलौ नोंथां
औ खोनादों
औ एबार जों मानि सोमोन्दै रायलायगोन नोंथां?
फुजा नोंथांमोननिथिं फुजाफ्रा माबायदिसो मा
फुजा बुङोबाथ' जोंनिया गोबां फुजा जायो नोंथां औ जोंहा फुजा बुङोबाथाय लोखि फुजा ओ दुर्गा फुजाया गिबियाव जाग्रोयोना? दुर्गा फुजा, लोक्खि फुजा, रास फुजा बेफोर महलय फुजाखोथ' आं खोनाफेराखै नोंथां
महलय फुजाखौ
बे माबायदि फुजा बेयो मह औ बेखौ एसे मान थाना होब्ला आं एसे
ए महलय फुजाया बियो फास जागोरो बियो महलय फुजाया बेयाव बैयाव माखासे खोम मिथिना मिथिनाय मोननाय बायदिब्ला बेयाव माखासे एम्फौ एनला, जिब जुनार थैनायनि मा बेयाव मा होनो माबा सावो बेयाव बिनि फुजा
औ अ अ अ अ अ
बेखौनो महलय फुजा होनो आरो महलय फुजा बिनि उनाव महलय दुर्गा दुर्गानिफ्राय बिदिनो फुजाया फारि फारि फारि जालांजोबो आरो बिराद फुजाफोर दं थ ओरैनो दुर्गा गा खौ सिबिनायजों लोगोसे माबाफोर होयोना खेलाबो होयो। आंहासो खेलाफोर होयोना जाग्रा लोंग्रा फानो
होयो होयो।
आरो मा
औ औ औ
आरै दख खानफ्राव दखानै जुलाफि सावमिन आरो मा होनो पास्ता इदिनो माखासे जाग्रा लोंग्राफोर अनेक रोखोमनि फुजाफ्राव आरो माखासे दंबावो
औ नंगौ नोंथां।
माब सारकेस होयो सियथा बिदिनो लाबोयोबो आरो फुजाफ्राव बिदिनो एदि खालामो आरो नोंसिनिखैलाय माबायदि
फुजा होनोब्लाथाय जोंङो गिबियावनो जोंनि गोसोआव फैयो मोनसे बुस्थुआनो बे बुस थुआ जाहैबाय जोंहा काता निमकि जिलापि बेखौ जोङो माने गोस सोआव फैथारो फुजाब्लाथाय बिनि उनाव बिलुन जों उन्दैयाव बिलुन लायोमोन ना नोंथां। बेनि उनाव आरो फिस थल
बिलुन
पिस्टल फुजा होनब्ला थाय जोंहा बेफोरो औ बे। बेफोरो जोंखौ गोसोखां होयो माने उन्दै समखौ।
उन्दै समनिखौ गारबोनायफोरखौ गारबोनाय सम।
औ उन्दै समनि। ओं गारबोनाय समफोरखौ जों आथिखालाव फुजा बुङोब्लाथाय। फुजा बुङोब्ला जोंहा दखानफोरबो होनानै दानियाव दानि दा गोबां रां आरजिनो हायो।
आरजिनो हायो औ अनेक रोखोमनि होनानै आरजिनो हानाय।
औ नोंथां। बो होयो नामा दखानफोर।
आं दा होनाया जेरै जुला। दखान होनो हाबाय। आरो। गस्ला दखान होनो हाबाय। मेथाय दखान होनो चावमिन। आ आरो मााखासे खेला। फोरबो होनो हाबाय जेरै गानफोर थियाटारफोर यबादिनो लाबोयो आरो। बिसिनि ओरैनो। दैै।
गानफोरखौ।
औ। नोंथाङा।
आङो बर सावथुनखौ नायो फुजाब्लाथाय। बेनिफ्राय थियेटारफोरखौ आं बारा एसे। मा होनदो नोंथां।
अ नोंथाङा ओरैनो मा मा नायो
आङो नायनाया थ दा बर सावथुनफोरखौ नायो फुजायाव बे थियाटारखौ आं नायनानै बारा एसे मोजां नाङा माने। टियाटारफोरखौ आं नाया बिनि उनाव सार्केसफोरखौ नायो बिनि उनाव आरो सोरखिफोराव गाखोनो गियोलाङो सोरखियाव।
नाङा। थला दङ नागा थला गाखो ना गाखोआ। याव बिनो।
मा होनदो
फ्रा खैना
माबायदि नागाथलायालाय ओइ
ओ थाङा ओ मा मा होनदोंमोन
नागाथलाया माबायदि नोंथां?
औ औ ओ नुफेराखै नोङो?
बेखौ मिथिया नागाथलाखौ मा नागाथला ओ हो
ओ गिलिर माबाफोराव लाबोयो इदिनो अबावबा माबाफोर जानायफ्राव इफोरखौ लाबोयो आरो
खर गिदिङो नामा बेयाव गाखोब्लाथाय
बेयाव गाखोब्लाथ खायफा खायफा गिदिङो खायफा खायफा गिदिङाआरो बेबायदिनोसै खायफा खायफा गाखोयो खायफा खायफा गाखोआ आरो बेबायदिनो
औ आं आरो मोनसेयाव गाखोदो बै नावआव गाखोनो मोनदां आरो
बिहरदों होन्ना ओरै फिल्लां फिल्लां दं ओरै माबाय थानाय
ओ गाखोयो नामा?
बेयाव गाखोदां देग्लाय
अ ओरैनो खेबैसो जाखो नोङो?
जाबाय खनथामसो गाबायलै बारा गाखोआखै मोनसे खनसे गाखोनायावथ फार्स्ट टाइमाव ओरैबायदि खर गिदिंबाय नङा होनब्ला ए हाया हाया मोनदों बै मोनसेयालै सियार जनानै एरोखो खाइलेङाइ एखदमबारे थागसा जाबाय थायोलै थेक्सा जाबाय थायो
गिदिंबाय थायो हेक हेक मा होनो एखो आं मिथिया
सोरखिनि खा थियावनो थायो बे बुस्थुआ
औ ओरैनो फुजाफ्राव थांबा नोङो मा मा मेथाइ जायो खिन्थाना दे मा मा खौ गोथाव मोनो फुजाफोराव थांबा
फुजा फुजाफोराव थांबाथ आङो मिथाइ होननायखौ जायो जानायालाय एसे मान जोंङो माबा मा होनो बेखौ जिलाफिफोरखौ जिलापिखौ नआवसो लाबो आं‌ एयाव जाया फुजायाव बायनानै बेयाव बै मा बुङो बिरियानि औ बिर
दिरि
बिरियानिखौ जादोंमोन मा होनदों नोंथां
ए जुलाफि होनोमबाथ बयखौबो जाखायोना फुजायाव एखौ फुन जुलाफिखौथ फुजायाव आरो एव होयो हो जुलाफि मेम इ बेफोरखौ फुजाफ्राव बेफोरखौ फ्राय बांसिनानो जाहायो बे बेफोरबायदि बुस्थुखौ मा माजों बानायो बिसोरखौ माखासे अन माबाफोरखौ हाना बानायोना मैदाफोरखौ हानानै एवनानै फिथि बानायबाय बियावथ' बेखौ उननोबाद थ अर नांबाय अर बिनि उनाव अरा अराथ' न जाब ओमफ्राय थाव आरो साराय बे बेफोरनि गोनां जाबाय फिथाफोरनि जुलाफि बानायनायाव ओरैनोथ' जुलाफिया गोदै जायो जानो गोदै जायो गोथाव मोनजायो जुलाफिखौ
औ मोनजायो
ओम
आथिखालाव माबा जिलाफि गोसोमबो ओंखानाय नुनो मोन
थाबसाखौबो
गोसोम
गोसोम
औ
उ
नोंथांमोनखौ नों नुवाखै जिलाफि गोसोमखौ?
गोसोम दङ गोसोमबो दङ गो-गोजारबो थाबाय गोमोबो थाबाय
बेलेग बेलेग कालारनि बानायनानै फाननाय नुनोदोंरो माने आजिखालि
होबायना मेथाइफ्राबो बेबायदिनो आलादा आलादा
ओरैनो बेसेसो जायोनो? नोंसोरनिखिजा दामफोरा।
पसानो पन्सास साथि बेफोर सोलियो जा आरो दखानफ्रावबो फानो जुलाफसिखौथ' ओरै नो फुजायाव म हाथाय बारफ्रावबो मोनो दखानफ्रावबो मोनो फानो दंनाय आरो खाथिला गाम अने आखासेर' फनखौ मोनो। बिदिनो मोननो मोनो आरो बेबायदिनो ।
औ।
औ दे होमबा नोंथां।
औ दे।